अ हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
अ हेल' खोनादों ना?
औ नोंथां
अ मा खालामदों?
निमाहा माबा आवाजखौहाय लासै लासै खोनाफैदों नोंथां बेनिखायनो आं खोनानो मोननाय जायाखैमोन आरो।
औ दा खोनाबाय?
एसे लासै खोनाबावदों माने।
उम नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
माने मोजाङैनो खोनादों खोनानायाहाय माने गोजानाव थानानै रायजलायनाय बायदि खोनादों आरो।
अ नोंथांजोआ मा खालामदो दा?
अ आंथ' दा ओ ओरैनो दङ।
अ।
अ नोंथां नोंथांनि आवाजखौहाय आङो मानि मोजां खोनाफैयासै आरो।
दाबो खोनायाखैना मोजाङै।
मोजाङै खोनानाया खोनादों ओमफ्राय मानि नोंथांखौ गोजानाव थानाय बायदि खोनादों आरो आवाजखौहाय आङो स्रा स्रायै खोनाफैनाय जायाखै।
अ आंथ' खाथियावनो थाना रायलायदोंमोन रायलायनायालाय।
अ मानोबा बिदि खोनाखोथाय।
उ बिदिब्ला हरफिननोनो नामा?
हा
हरफिननो नांगोन नामा बिदिब्ला।
हरफिन नांलादां दानबाथाय मोनसे थाख्स थांगोनना।
अ।
उ
बिदिब्ला सावरायलांनोसै नामा। अ नोंथांजो फ्रि दंब्लाथाय। नोंथांजो ओरैनो मोनसे टपिक लानानै रायलायलांनोसै नामा नोंथांजो।
औ नोंथां।
अ अ अ ओरैनो ओ टपिकखौ दंफां लाइफांखौनो लानानै रायलायलांसै नामा।
अ दे। दे।
औ औ। ओरैनो दंफां लाइफां बुङोब्लाथाय। गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दं नङा होमबा दंफां लाइफाङा।
औ।
दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो। जाजानाय सुबुं माहारिया जानो हानाय फिथाइ। फिथाय मोननाय जायो आरो जानो हायैबो फिथाइ मोननाय जायो। आरो दंफां लाइफांजों सुबुं माहारिया एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो रोखोम दं आरो ओ जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय सुबुं माहारिया अक्सिजेन गेस लानानै ओ एसे ओ थांनानै थानाय रखम जायो आरो दफां लाइफाङाबो सुबुं माहारिनो फ्राय कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ ओ बोनानै लायो आरो जोंनिफ्राय गाज्रि गेस ओ इसोरबो बोनानै लायो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांजों मानसिजों सुबुं माहारिजों एसे एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरो ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जों सुबुं माहारिया गोबां मुवा बेसादबो बानायनानै लानो हायो जेरै न' गंसे लुनो थांनो थांब्लाथाय दंफांनि मोनसे गोनांथिथार जायो दंफां नङाब्लानो न' गंसे बेखौ दानि जुगाव लुनो हाया बायदि नुयो ओ जेरै ओ न' गंसे लुनायाव दंफांनिफ्राय नांगोन ओ काट नांगोन थक्था नांगोन बेफोरबायदि बायदिसिना नांगौ आरो बे बेफोरजोंनो ओ बानायनो हायो आरो न' गंसे। ओरैनो ओ दरजा खिरखि, टेबोल सियार देक्स बेफोर बायदिसिना बानायनायावबो दंफाङा ओ दंफांनिफ्राय जों बानायना लानो हायो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ एसे बेसाद मुवा बेसाद बानायना लानो हायो आरो दंफांनिफ्राय सुबुंफोरा
ओ ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांजो ओ दंफांनि बिफां लाइफांनि सोमोन्दै मा मा मिथिबावगो आरो नोंथांजोनिफ्राय एसे नोंथांजोआ फोरमायना होबा मोजां जागौमोन फोरमायना होनो हायोब्ला फोरमायनाय ससे
बिदिब्ला आङो
जा हागौ
दंफां एसे फोरमायनानै होनोसै बिफां लाइफां होनोब्ला थ' जों बिफां लाइफां बेथ' जोंनि सुबुं माहारिजों आरो जुनारजों खाथि सोमोन्दो दं होननानैनो जों बुंनांगोन मानोना बिफां लाइफां गैयाबानो जोंनि थानाय बुहुम आरो जिब जुनार बेफोर गासिबो गैया आरोना ओम गिबियावनो जोङो बुंनांगोन जोङो बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङोहाय साया मोनो सायख्लुम मोनो जोङोहाय आरोबाव जों बुंनांगोन जों हां लानो थाखाय जे गेसखौ नांगौ जोङो बेखौहाय मोननाय जायो आरो बिफां लाइफाङा जे जों जाय गेसखौ हगारो बेखौहाय बिफां लाइफाङा बोनानै लायो आरो आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बिदुं दुंथाया बारायलांगोन बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोंनि जे दुंथाय बेफोरो थियै थायो
जे नोंथाङाबो दाबावैसो सिगाङावनो एसे बुंलांखांबाय
ओ ओ
बेनिखायनो जोङोहाय मानि बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो जेनेबा जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला बिनि बदलै जोङो फांब्रै फांबा बेफोरबायदि बिफां गायनानै दोनांगौ बेबायदिनो हाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिफां लाइफां दङ बेबायदिनो दङहाय जोंनियाव जिया बिफां सिगुन बिफां गाम्बारि बिफां साल बिफां बिफां खोदोम बिफां ओ बिदिनो दं आरोबाव जिया बमा, सिगुन, चन्दन आरो बिदिनो गोबां फिसा फिसा बिफांफोरबो दं आरो जेरैहाय- थाइजौ बिफां खान्थाल फिफां, लिसु फिफां, गय फिफां सफारि बिफां बेबायदिनो गोबां दं आरो आरो माखासेफोरबो दङ आरो जाय बेफोरो जाबाय जेनेबा जायफ्रा हारिनि फिफांबो दङ।
जेनेबा इदिनो लेरख' फिफां खामब्रेंगा फिफां बिदिनो गोबां दं आरोना जे जोङो बुंथ्र'नो हाया
ओ
ओ बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे बिफांनि फिथाइफोर थ' जों जायो नोंगौ नोंथाङाबो बावैसो सिगां बुंलांबाय जेरै जोङो खान्थाल फिफांनि फिथाइफोरखौ जों जायो सफारिफोरखौ जायो थाइजौफोरखौ जायो लिसुफोरनि फिफांनि फिथाइफोरखौ जोङो जायो
औ
आरो बेबायदिनो जोङो आरो खायफा खायफा बिफांनिफ्राय जोङोहाय मा बे बिफांफोरखौ जोङो हाखावनानैहाय जेनेबा बेफोरनिफ्राय जोङो बेरेंसि टेबोल
औ
जो उन्दुनो थाखाय गोनां जानाय जेनेबा सखि फालं आरो जि दोननो थाखाय गोनां जानाय जानाय जेनेबा आलनाफोर बेबायदि बिदिनो सर्केस, गद्रेस बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो आरोबाव जोंहा दंफांनि मोनसे गोनांथार जोंनियावहाय न' लुनायनि थाखाय न' लुनो थाखाय थाखायबो जोंनो दंफांखौहाय बिराद गोनांथार आरो।
औ
दंफांखौहाय जोंनियावहाय जोंनि बर'फोरानो खायफा खायफाहाय माने दंफांखौनो खुन्थिया हिसाबैबो जोङो न' लुनाय जायो आरो खुन्थिया गायनानैबो आरो बेखौहाय जोङो बाथामबो बानायनाय जायो थिं दोनो थाखाय। आरो बेफोरखौनो थखथाबो हानानैहाय जोङो खि- खोरखिफोरबो बानायनाय जायो आरो
औ औ
बेबायदि आथिखालावहाय जोंनि बेवहाय गोबां बिदि मानसिफोराबो बिफां लाइफां गायनानैहाय जेनेबा बेफोरखौ फननानैहाय गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों। जेरैहाय खाथिखालावथ' रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिदिनो जोंहाय बेफोरबायदिनो गोबां फाननानै गोबां रां मोननो हायो।
अ अ अ ओम
बेसेन गोसा बिफां